खोनाबायना नोंथां? ओं खोनादों नोंथां, औ। दा बे बारनि टपिकआ बैसागु ना? औ। दा खमैबो ब्लाबो बैसागु होननानै बुङोब्ला नोंथां इदिनो बैसागु आनो जाहैबाय बर' माहारिनि बयनि फ्रायबो माने साबसिन मोजांसिन आरो बर 'फोरनि बिखा बिख्लो होननानै जों बुंनो हायो आरो। मानोना बैसागु जोंसो बर' माहारिनि साननाय हनाय बर' माहारिनि आखल आखु बर' माहारि बिनो नेरसोन गादसिबो बैसागुनि गेजेर जोंसो नुनो मोनो होनना जों बुंनो हायो आरो, बैसागुआ बैसागु होननानै बुङोब्ला बोथोरजों लोगोसे मानसिनि गोसोजों लोगोसे गासिबो बु थु आनो मुवा जिब जुनार गासिबो गोदान जिउ मोनो होननानै जों बुंनो हायो आरो, औ। बैसागुखौ खम समैब्लाबो जोंनियाव बांसिन सप्तासे खुङो होननानै जों बुंनो हायो आरो।
औ।
आरो बैसागुआ गोबां गोबां रोखोमनिबो थायो। उम गिबियाव मोसौ नि बैसागु नैथि याव मानसि हांसो दाव फारौ बायदि बायदिनि थायो होनना बुंनो हायो आरो।
औ।
माने मोसौ खौ दै माबायाव लांनानै बायदिसिना साब ओ सबाय गोरान एवनानै बेजों लोगोसे माला गानहोनानै आरो बेजों लोगोसेनो माखासे मेथाइ खननानै मोसौखौ मो गोदान दिरुजों खाना लांनानै दैमायाव लांनानै थुखै हैनायखौ गोदो बांसिन नुनो मोनोमोन। नाथाय दा इसेबां खम जाबाय होनना जों बुंनो हायो आरो। बिदिनो लांनानै मोसौखौ आराम साजायनानै दोनोमोन आरो।
उम।
थिग बेबायदिनो बिनि उनाव मानसियाबो बिदिनो गोदान गामसा दख'ना आर'नाइ बायदि बायदि लानानै गोसो गोथारै रंजानाय बाजानाय खाम सिफुं जथा बायदि बायदिजों मोसानाय नुनो मोनो आरो दा नोंथांनाव मोनसे सोंनो सानदों आङो नोंथाङा गोदोनि बैसागुजों बा आथिखालनि बैसागुजों माबायदि फाराग नुनो मोनो बुंनो हायोना हागोन ना
दाथ' आङो गोदोनि आरो दानि गोबां फाराग नुनो मोनदों गोदो गोदाय गोबां मानो होनबा बैसागुवावहाय गोबाव समा लागै खालामोमोन
उम
आरो आथिखालावहायो जोङो बे बेफोरबायदि बैसागुखौ खालामनाय नुनो मोनो आरो
औ
दा गोदो मा होनो जोंनि बैसागु होनब्ला बर' माहारिनि मोनसे रंजानाय फोरबो मा होनो मिथिंगायारि सिबियारि बर'फोरा गोसो मोदोम जिउ होनानै मोजां मोनोमोन बे बैसागुखौ नाथाय आथिखालावहाययो द्राय जों बर' सुबुंफोरा बैसागु बैसागुनि फारसे गोसो गैयै जालांदों मानो होनो होनब्ला दानि जुगाव गोबां रोखोमनि सुबुंफ्रानो गाव गावनि खामानियाव मुखुब जाना थायो बैसागु बोथोर सफैफ्राबो गाव गावनि खामानिखौ नागार हायो जानां आरो गोदो गोदाय जोंनि बैसागु होनब्ला बर' जोंनि माखासे आबौ आबै जोंनि मा होनो सोमोन्दो गोनां सुबुंफ्रा बैसागु होनोब्ला गोबां रोखोमनि जौ लोङोमोन जौ लोंनानै फेलाबायनानै गावजों गाव नाङो जायोमोन नांलाय खमलाय जानानै बुलाय सुलाय जायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदि जों बांद्राय नुनो थांलिया बैसागुवाव माने एसे रंजानाय खिनिखौ रंजासिगोन बेबायदिनो मोसानाय खिनिखौ मोसासिगोन जों लों एसे गावबा गाव लोंनो हानाय लोंसिम बांद्रायदिनो दानि जुगाव बिदिनो जौफोरखौ मोनदों होननानै मा होनो गोबां जौ लोंला आथिखालाव जोंनिथिं एसे बिदि खम जानो हमबाय आरो दा नोंथांमोननिथिंबो गोदोनि बायदियै
नोंथां बुंनो थाङोब्ला आजिखालि फ्रायानो जुमाय लोङो होननानै आं बुंनो साना आरो माने गोदो जिबायदि जुमाय लोङोमोन जिबायदि मानसिया जुमाय लोंनायाव गोदोसोना थायोमोन दा बेफोरबायदि मानसिया सोरबा बायदिया बेरामजों नाख्रेबजानानै बिदिनो थानो गोनां जाबाय सोरबा बायदिया बुजिनो साननो हनाय एबा गावनि फिसा फिसौफोरनि फारसे साननानै एसेबाबो लोंनायफोरखौ खम खालामनो हानाय जाबाय आरो न'खरफ्राव एसे एनैल' लोंनायखौ नुनो मोनसै आरो गोदोनि बायदि जेराव मेराव जुमायनि फुख्रि नानि बेदरनि बेफोरबायदि इसिबां गैला होनना बुंनो हायो आरो आरो मानसिया फरायनो लेखा बायदि बायदिफोरजों गियान मोननो हानायजों लोगोसे बिदिनो मानसिनि गाव गावनि गोसोआव गियान जुनार आखु बायदिसिना साननायफ्राबो एसे बुजिनो हमनायजों बेफोरबायदि एसे नांज्लाय खमलायाबो खारनो हमबाय एबा लोंनायफोराबो मोनसे सिमा थाबाय होननानै बुंनो हायो आरो जोङो औ दा नोंथांमोननि गामि ओनसोल खाथियाव बा गामियाव ओ गोदो जेरैबायदि खाम सिफुं सेरजा जथा बायदि बायदि लानानै मोसायोमोन आरो दा बेफोरबायदिजों मोसागोना मोसायाबा आजिखालिनि गोदान आगजु बायदिसिनाजों माबायो बेफोरबायदिजोंसो रंजानाय नुयो ना माबायदि रोखोमनि रंजाबावो दायो गोदोनि बायदि
दा जोंनि आथिखालाव जोंनि ओनसोलावथ' गोदोनि बायदि बिनि माने रंजिनायखौ नुनो थांलिया आरो मानो होन- दा आथिखालनि जे दामग्रा माने जों ओ गाव हारसिं बिदिनो दामनाय माने मिउजिक ओ जों मोसानाय नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि सुबुंफ्रानो गोदोनि आव मा होनो गारनो हमखायो जोंनि बर' माहारिनि सुबुंफ्रानो खायफा खायफा गामियावल' बेफोर खाम जथा सिफुं गगोना बेफोरजोंल' बेफोरजों मोसा खानायखौ नुनो मोनो नाथाय मा होनो जोंनि बर' सुबुंफोरा जौसे दाइनजि फारसे थिनानै बेफोर दामग्रा हारसिनो हारसि गोमग्रा मिउजिकफोरसो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालनि मुगायाव नाथाय जोंनि गोबां दुखु बाथ्रा जों बेफोरजों मोसाहयोब्ला बर' समाजनि जेनोखि दामनाय मा होनो दामग्रा देग्रा खाम जथा सिफुं बेफोरो गोमालांगोन आरो थारैनो दा नोंथांमोनथिं बेफोरबायदि मोसानाय जायो नामा खाम जथाफोरजों बेबायदिनो ना गुबुन राहायनो जायो
होनबाथ' आजिखालिनि जुगाव गोबां सोलायबाय होनना बुंनो हायोना ओम दा बेफोरबायदि गोदान आगजु बायदि बायदि बाहायना बाहायनानै जोंनि आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदि बायदिसिना बाहायनानै बा माबानानै जोंनि बर'नि हारिमुवा गोमालांगोन बेखौ सानो नामा नोंथाङा खोनारादोंना नोंथां बुजिदोंना आं होननायखौ
बुंफिनलाय
माने जोंनि आथिखालाव बाहायनाय दाजेम बायदिसिना मिउजिक दामनाय बायदिसिना बक्स बायदिसिना लानानै जिहेथु बैसागुखौ बेफोरबायदिजोंसो रंजायो मोसायो गोदोनि गोजाम मुगानि बायदियै गोसो बायदियै माने आजिखालि रंजानाय इसिबां नुनो मोनला नेमखान्थि बायदियै बेफोरबायदि गैयैनि जाहोनाव उनसिमहालागै जोंनि बर' हारिनि बे बैसागु बायदिया बैसागु बायदि थायोगोन नना थायोया बेखौ खोन्थानो हागोन नामा
दा बेफोरबायदि गैयाब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि बैसागुआनो गोमालांगोन आरो बिदिनो बैसागुआ बेलेग रोखोमै जागोन आथिखालाव जों नुनो मोनो गोबां रोखोमनि बैसागुखौ फालिनाय मानो होनोब्ला जोंनि बैसागु होनोब्ला आथिखालाव न' न' मोसाफ्रामना बिदिनो फांसन खुंनायखौ नुनो मोनो दा बेफोरबायदि जाउन आव जोंनि आथिखालाव खाम जथा सि बेफोरजों मोसानायैनि जाउनाव बांसिन मिउजिकनि जाउनाव मोसानायाव जोंनि जेनोखि बैसागु बर' माहारिनि मोनसे फोरबो बियो उनावहायो जोबस्रांनायनि मोनसे लामाखौ नुहरदों आङो थारैनो बेयो बैसागु होननाया जोबस्रांलांगोनाव आङो नुदों आरो बेबायदि जोङो माने गोदोनि खाम जथा सिफुं मोसानायखौ गारनानै जोङो गोदान राहाय मोसायोबा जों बे बैसागुआनो गोदान बेलेग मे लामाजों थांगोन आरो
अम आंनि बायदिब्ला थारैनो जुदि बेफोरबायदि गासैबो बर' सुबुं माहारिफ्रा लाइमोनफ्रा बेफोरबायदिखौ जुदि बिदिबायदिनो थांबाय थानो होयोब्ला बियो मोनसे समाव बे गोदान मुगानि बैसागु महर लागोन गोदान मुगानि आइजें आयलाजों जोंनि बैसागु खुंनाय जागोनखौ आं सानो आरो नाथाय गोजाम बायदि-बायदि बेफोरबायदिखौ थानाय नङा बेखौ आ सानो आरो आङो खिन्थु बेफोर गासैबो नेमखान्थिया जोंनि थाखाय बर' सुबुंनिनो मेनखाय बेखौ फोथांना लाखिनांगौआ जों साफ्रोमबो बर' सुबुंनियावनो दं आरो दा बेफोरखौ फोथांना लानाय लाखिनाया गासैबो बर' सुबुङा जा खालामो जा बायदियै सोलिलांगोन बिदिसो जागोन ओंखायनो गासैबो सुबुंनि सुबुङा जेरैबायदि थांगोन बिनि सायावसो जागोन होननानै आंबो मोजां बेफोरखौ जों गासैनिबो सायाव सोनारनायनि सायावसो बुंनो हासिगोन नोंथां आंबो बेखौ
दा होमबा समाबो जाबाय
औ दे होमबा नोंथां